हेल' हेल' हेल'
खोनादोंना मामाय हेल' हेल' नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनायाखै मामाय नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनानो मोनाखै अ मोजां खोनाबाय खोनाबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिहरबाय मामाय नोंथांनिसिम
आंनिसिमबो नोंथांनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय आं औ माबायाव आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नों नोंथांनिसिम अननाय सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय माबाय
गोजोननाय थाबाय माबाय
औ ओरैनो दा नोंथाङा मा खालामना दं
आं उन दुगासिनोसै म माय
लोगो
खोनादोंना
औ मबाइ खोनादों खोनादों खोनादों औ
जाहैबाय नालाय दिनै बिनिखायनो बबयाव थांनो थांनांगौआलाय दंमोन दिनैहाय ओरै सिदलि होननाय जायगायाव
अ खामानि दंमोन ने थांथाव जाया थांथाव जाया गारि दै गरा थाबा थांजागौमोन
औ ओमफ्राय नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दालाय
आंबो नै दासो नोंथां आं सिखारनानै एसे म बिफां बायदिसिना हाथाय हुथाय खायखाना खायखाना जासो रेस लादों आङो दानसोरनाङा
ओंखामफोर जाबाय मा माय खोनादों मामाय ओंखाफोर अ
माख नामोन दै दासो सिखारदों नालाय दासो संगासिनो संनायाबो थां जोब्बाय माखासे जाबाय आं एसे लेट जाबायना सिखारनो
औ औ ओरैनो मामाय
अखा हानायाव ओरैनो मा खालामनानै थानो मोजां मोनो
आं बिदि अखा हानायाव आङो बिदिनो जिरायलाबायनानै थानो मोजां मोनो ओमफ्राय आं बिदिनो मबाइलफोर नायनो मोजां मोनोम ओमफ्रायो सम सम ओरैनो बिखार थाथारोबा मेथाइ बेफोर लिरलाबायनो मोजां मोनो आरोखि
बहुद मोजां आयदा नोंना ओमफ्राय नोंथाङाथ' दा फरायगासिनो ना
औ फरायगासिनो नङामाय
ओरैनो नोंथाङा मा आयडायाव लानानै फरायगासिनो दा
आङो दा थाम माबायाव फरायगासिनोाम माय थामथिख आयदायाव आङो बर'खौनो लाना फरायगासिनो दाय
बर' बर'
औ औ
नोंथांआ ओरैनो
नों मोजां मोननाय मोनसे मोजां खन्थाइनि नाम बुंनाय देलाय रमान्टिकआनो जा एसे
आंथ' मोजां मोननाया खन्थाइआ‌ मामाय
औ दे बुं
ओरैनो बारा खन्थाइबो आङो फरायनाय जायाखै मामाय ओरैनो आं बेयो इदिनो बिबार मुगानि खन्थाइखौ मोजां मोनो आरोखि
ओ हो हो हो हो
इदिनो ओ इसान चन्द्र मुसाहारिफोर लेरनाय रमान्टिक खन्थाइ औ बेफोरखौ मोजां मोनो प्रमद चन्द्र ब्रह्ममोननि खन्थाइ ओ बिसोरो बेखौ मोजां मोनो
औ आरो नोंथांआ सुंद' सल'फोरनि नामखौ बुंनो हागोन नामा?
सुंद' सल' होननानै बुङोबाथ' बाथुनाम बैखागुनि गिदु बे सुंद' सल'खौ आं मोजां मोनो आरोखि ना माने बेयो बे सुंद' सल'आनो जाहयैबाय जोंनि बाथौ धोरोमजों मोनसे लोब्बा थानाय बर' हारिजों मोनसे लोब्बा थानाय मोनसे ओ बाहागो आरोखि ना राइथ खन्थाइनि सल'नि बाहागो औ बिनिखायनो आं बाथुनाम बैखागुनि गिदु सल'माखौ आं मोजां मोनो आरोखि ना
उम आबारि सुंद' सल' थाबाय ने इथाबाय उम
बेफोरखौ मोजां मोनो
जोंनि बर'नि दोरोंआरिजों एसे माबा थानाय सोमोन्दो थानाय खन्थाइ जाहैबाय बिसोरो
जोंनि बाथौ धोरोमजों सोमोन्दो थानाय
औ नोंथांआ ओरैनो खन्थाइ राय थाइ सुंद' सल' फरायनानै गोसोखौ मोजां मोनो ने?
मोजां मोनो औ मामाय बिदिनो सम सम गोसोआ बिदि बिदिनो एखमबा गोदाव सोराव मोनलाबायोबा बिदिनो ओ बिदिनो खन्थाइगिरिफोर लेरलांनाय रायथाइगिरिफोर लेरलांनाय इदि खन्थाइ रायथाइफोरखौ फरायनानै माने आं मोजां मोनो आरोखि ना समखौ बारहोहरनो आरो लोगोसे मोजां मोनबावो आङो बिदिनो मबेलफ्राव बिदिनो मोजां मोजां बिदिनो ओ गियान नि बिदिनो ओ माबाफोर नायनानै आरोखि ना मोखां बिजाबफ्राव नायनो मोजां मोनो आरोखि ना बिदिनो मोजां मोजां जायगाफोर बिदिनो हाजो हाला बेफोरखौ ओरैनो ओ नोंथांआ दिनै माबाफोर खामानिफोर मावनायनि थांखिफोर लादोंमोन नामा?
दिनैथ' आंहाबो खामानियाथ' दंमोन दंनायालाय बै मोनसे जायगाआव बेंटल होननाय जायगायाव एसे
मोनसे गेसनि मुलि दं ना मानसिफोरनाव बेखौ बानायनो थांनांगौमोन आं मानसिफोरनावदि अनेख माबा जायोना उदैनि थाखाय उदै सानाय बिदिनो देहानि उदै थुखो थुखो सानाय बिखा आलौनाय बेफोरनि मोनसे मुलि बानायदोंमोन आरो जों
औ मोजां मामाय
औ दा नै अखाबो हाबायना थांनोबो गैया हायासै गैला दिनै जायियानो जासिगोन बे खामानिया दैलां जाहैबाय अखानि गावनि थांनो हायासै दा
ओरैनो मामायनो औ
दे नों सोंगोर दे मामाइ दे मा सोंनायदो नों
दे नों मा आं सोंगोरनिसै होनबा मामाय ना ओरैनो नोंथाङा मा ओंख्रिखौ जानानै मोजांसिन मोनो
ओंख्रि होनना बुङोबाथ आङो बिराद बे सबाइ दाउखौ बिराद गोथाव मोनो आङो
ओमफ्राय हांसो बिराद मोजां मोनो आङो बेफोरखौनो मोजां मोनो आरो बे मोननैखौनो ओरै थाबावबाय नारजि अमा हाबा बे जोंनि बर'नि मोनसे सोमोन्दो गोनां ओंख्रि
औ
गोजौ लेभेलाव जोंना गनायजानाय बे ओंख्रिया जाहैबाय जोंनि मुंदांखा बर'नि बेफोर ओंख्रिखौ जों जानानै गोथाव मोनो आर ना
औ अनला दाउ मोनबाय
अनलाथाव थाबाय सबाइ दाव थाबाय नारजि अमा थाबाय
औ
बेफोरखौ जों मोजां मोनो आरो जानानै
औ
ओरैनो मामाय नोंथाङा माइफोर गाय ना गैया जाखो नोंलाय
मायाथ गाया मामाय
मानो माइ गायनाय आदाबफोरखौ औ नों माइ गायनानै आदबफोरखौ मिथिना मिथि जाखो मारै मारै गायो मारै मारै एवनांगौ बेफोरखौ नों मिथिनाय मिथियो एसेबाबो
बिदिनो एसे एसे एसे मिथियो आरोखि गायाबाबो
देेल्लाय जालाय फार्सनिफ्राय फोरमायलांलानाय देलाय एवजेननायनिफ्राय मारै मारै गायो एसे
गिबियावनो आरो बारा मिथि जोबा मामाय बिदिनो फाज हालुगोरोयो आरोखि फार्स्टआव हालेवनायखौ माबा सामार होनाय ना मा होनोनो हालवजेननायखौ औ खारायनाय खारायनाय औ ओमफ्राय निफ्राय हालेनानै बिदिनो खारायखांनानै बिदिनो हाग्राखौ रानहोयो आरोखि ना बे हाग्राफोर थानायखौ ओमफ्राय रानहोनानै बि बिदिनो ओ सामार होनाय ना मा होनोमोनलाय
औ चकेनाव सामार होयो
सेकेणड माबा नैथिखौ बिनिफ्राय ओमफ्राय आलि खोयो
आहो आल आलि दानग्रोन लाजोब बाय आरो ना साफानो औ जाहाथे बे माइआ देनां औ आलि दानबाय खोनाबाय ने आलि दाननानै बे उनावथ हाग्रा उग्रा रुबबोगोन ना माइ थिलियाव बेनिखायनो हाग्राफोरखौ दोना लासिनो साफा हाग्राखौ दाना लानाय जाया आरो बिनि उनाव बर‌‌ होनायाव साफा हाया एसे दोखो दोखो जायोना बे समाव आलिखौ साफा फोस्रांना लानोसै आरो बिनिफ्राय खनसे इसे एउबावनानै लास्टाव ब्रैथि खेबनि होम बा मोनजोबबायनो हाया अब्ला माइखौ गायना लानाय जायो आरो
औ औ औ
बिनिफ्रायथ ओरै गायखांजोबबाय नालाय एसे दुब्लियाव दै बाज्रुमग्रा एसे हाखर हाखर दोननाय जागोन आरो ना बेखौ दैबा होनाय जायो बेखौ बिनिफ्राय माइखौथ एसे बांद्रायबो दैसो जाबाय थाया नालाय गायखांजोबबा दैखौ फोरानग्रोनांगौ जायो आरो ना हाखौ थुब्ला थुब्ला गावहोनांगौ जायो
औ
बिनिफ्राय एसे गावहजोबबासो उनाव दैखौ सोफिनजालाय होनबा मोजां जाबाय रोदाफ्राबो मोजां सुबाय
रोदायाव बे हाखरजों दै हाबनानै माइ आबाद थाजिम जाबाय बेनोसै आरो आदब खि खायदाया
औ आं बारा मिथिसोबा मामाय माने गायफेरखायनो मिथिया आरोखि
ब्रै थाम ब्रै बा दानसिमहालागै बे ओंखारनानै ओरै
मोननानै हाजाहैबायानो जाहैबाय आरो आजिखालिथ' रावबोथ' दाना माराफोरखौथ' मोसौफोरजों होला गारि घराजोंसो होसै आजिखालि औ आजिखालि मानसिफ्राबो बांद्राय खस्थ' लानो बाबाय मोसौफ्राबो खस्थ' मोनो आरो रां रुफानिखौबो आजिखालि मानसिफ्रा गिला जाहैबाय मावबानो मोन होननाय बिदि जाहैबाय
औ गोरलै गोरलै खामानिखौ नागिरोोना मावाय
औ गोरलै खामानिखौ नागिरो खस्थ'खौ नागिरला बानाय मोनसै
बाबायबो औ दानि मानसिफ्रालाय मा दोंबावनो ओरैनो दस थ गायो न मा माइ माइखौ
आायो गाय म साननैसो उनाव गायसिगोन खोथियाखौ फुा लासिगोन दिनै दा बेलासि बेलासि एसे आलि खोगोनांगौ
औ गोदो मा औ खोनादों म
औ
आ माबाय
माबाफोर सोंबावगोन नामा माइखौ
सोंनायाथ'
एसे सम फोनां खार दं सोंलैस एसे बिजिरना होननानै ज हानायखौ
अ नोंथाङालाय मा खन्थाइखौ मोजांसिन मोनो खन्थाइनि मादाव
खन्थाइ होनोबाथ' आङो बे आंबो एसे रमान्टिक खन्थाइखौ नुदों फो जागौमोन आरोना बे मोनसे दंमोन ना बे डिग्रि फरायनायाव फास्स्टाव दै बाज्रुम खोना दंमोन ना दं खालायनायखौोननो दंमोन औ
औ
र र रौ
औ र
फलथि सराव थांनाय औ औ एसे आं एसे माबाखौ एसे बावजोबलि आरो नङाबा दखानफोरखौ बिराद मोजां मोनामोन आङो
मामाय
औ
होमबा उनाव रायजलायनोसै नामा उनाव रायज्लायसै नामा म माय
औ मामाय दे दे दे दा दानहरदोंो मामाय
औ दे दे
औ दे दे दे